खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों बुंनोसै।
औ नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन।
औ जोंङो बिब्दिब्ला जोंङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे अ बिफां - लाइफां बिबार बिलाइ बेफोरनि बागै एसे सावरायनि औ जोंङो जोंनि मिथिंगायाव औ। जोंङो जोंनि मिथिंगाया जोबोद समायना नायनो। बेवहाय जोंङो गोबां रोखोमनि बिबार बिलाइ फिथाइ सामथायाइफोर मोननाय जायो बेवहाय जोंङो गोबां गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर मोनो आरो बोसोर बोसोराव खेबसे बिलाइ सिरिनाय बिफां बेबायदिनो अराय माहा थानाय बिलाइफोर बेबायदिनो फिथाइफोराबो माखासे ओ माखासे सम बारबाय थानाय बोसोरै बारनाय बिबार आरो बिदिनो दानाव बारनाय बिबार बेफोरबायदिनो फिथाइफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथाङा मा मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां थारैनो फिथाइ बुङोब्लाथ' जोङो बायदि रोखोम फिथाइफोरखौ जोंनि जायगायाव मोनो बेनिनो मादाव जोङो फिथाइनि मा जानानै मोजां मोनो होनना नोंथाङा सोंबाय जिहेतु बुंबाथाय दा बोथोराव मोननाय जेनेबा थाइजौ फिथाइ बे थाइजौ फिथाइखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथांङा?
औ औ खोनादों खोनादों।
औ थाइजौ फिथाइखौथ' जोंनिया गोथाङावबो जोङो सटनि खालामनानै जायो। आरो बेबायदि गोमोन खालाम गोमोन जाबो जोंनिया जानानै गोदै गोथाव मोनो आरो आरो बेवहाय जोंङो थाइजौआबो गोबां रोखोमनि दङ बेवहाय जोंनिया फिसा थाइजौ एबा बोरमा खि थाइजौ बुंङो आरो जोंनिया बिदिनो खर'ल' जोंनिया गोदै बिदिबो थाइजौफोरखौ खौ मोनो आरो बेनि अनगायैबो गोबां जोंङो ओ सिन्दुर थाइजौ बायदि थाइजौफोरखौबो जों मोजां मोनो जानानै आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेफोरखौ मोनलाबायो आरो जोंनियाव बहु गामि ओनसोल नालाय बेनिखायनो बिफांफोरबो दंसोयो बिदिनो जोंनियाव थायनानै थासोयो आरो न'खर न'खर न'खर बिदिनो जोंङो ज' ज' जानायखौ जायो आरो जोंङो। आरो बेनि अनगायैबो बोथोराव जोंङो जेनेबा मोननाय खान्थाल बिफां बै खान्थाल बिफांनिफ्रायबो जोंङो खान्थाल फिथाइखौ जोंङो गोबां जायो दा। जों खान्थाल फिथाइखौथ' मोनसे खान्थाला बिफाङाव जोंनिया गोबां खान्थाल फिथाइफोरा जोंनिया माब थायनानै थायो बेवहायबो खान्थाल बै बिफाङावबो जोंनिया गोबां रोखोमनि खान्थालखौ मोनो जोंङो जेनेबा खखाय फिसा फिसा थानायबो जोंङो खान्थालखौ मोनो एबा खखायबा खहाय गिदिर आरो जोङो बिदिनो खान्थाल फिथाइ फिसाबो थायो आरो खायफाया गिदोर थायो बिदि रोखोमनिखौ मोनो आरो सिङाव थानाय बै खखायखौ जों जायो सानि बिगुर खौ जों गारनानै आरो बेनि सिङाव जोंनिया बै खान्थाल बेगरफोरबो थायो आरो बैफोर खान्थाल बेगरखौबो जोंङो ज' खालामनानै दोनो आरो बेखौ जोंङो बिदिनो मैगंफोरजोंबो जानायखौ गोबां ओ नुनो थांङो आरो बेवहाय जोंङो खान्थालखौ थ' जोंनिया गोथां गोथांङावबो जायो एबा जोंङो बिदिनो गोमोनबाबो जायो आरो गोरलैयावबो जोंङो बिदिनो मैगंफोर जानायफोरखौ जोङो गोबां नुनो थाङा आरो बेनि अनगायैबो लिथुकु फिथाइ एबा लिसु फिथाइ आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर जोंनियाव दङ जायखौ जोङो गोबां माने जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननाय जेनेबा फिथाइफोर मा मा मोनो आरो मा रोखोमनि बियो आरो माबैसा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ मानो होनोब्ला जोङो फिथाइफोरा माखासे मेसेंङाव माखासे दैज्लाङाव थायो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि दैज्लाङाव मोननाय फिथाइफोर जेरै जोङो थाइजौ खान्थाल बेबायदिनो रैमालि बे लेथुखु लेसु बेफोर थालिर बेफोरो फिथाइफोरखौ जोङो बांसिन दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो जामफोरखौ आरो मेसें बोथोरावबो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो जेरै जोङो
बैग्रि बेबायदिनो आंगुर बेफोर माखासे फिथाइफोर जोंङो जलफाय माखासे गोखैफोरखौ बांसिनै मेसें बोथोराव मोनो जायो आरो बेफोरखौ जानानै जों जोबोर मोजां मोनो जे गोखैफोरखौ थाइसुरिफोरखौबो ज' ज' जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो
नंगौ नोंथां थरैनो बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैग्रि फिथाइ फोर मोनोना नोंथां औ बे बैग्रि फि
जोंनि ओनसोलाव बैग्रि बैग्रिखोथ जोबोर गोथाव मोनो बैग्रियाबो गोबां रोखोमनि थायो औ बिदिनो फिसा गेदेर आरो खायसे खायसे फिथाइफोरा गेदेर जायो थावा आरो खायसे गोखै थायो गोदै थायो आरो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनियावबो गोबां ज' ज'यैनो बै बैग्रिखौ जोंनिया देनानैबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेयो बै धोन्दिया धोनन्दिया होननानै बुङोना बे धोन्दिया जों देनानै जायोबाथाय बेयो जोबोद माने मोदोमफ्रु गोथाव जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव सेमफ्रेम फिथाइखौ नोंथां मोनोना
औ सोमफ्रें बिफाङाथ एसे खम थेवब्लाबो बायनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो गोथाव मोनो सामफ्राम फिथायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बेफोर माखासे जोंनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायावबो भिटामिन जगायो माखासे बेराम आजारनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो बेनिखायनो बांद्रायबो जाद्राय नङा ओ जाखिनि जानांगौ बेखिनिखौ जानांगौ आरो
औ जोङो फिथाइफोर जेरै जोंनि आमलाइ फिथाइ सिलिखा फिथाइ बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय एसे मोजां आरो औ बेबायदिनो बिफांफोराबो जोंनो गोबां रोखोमै हेफाजाब होयो जेरै जोंनो बिफां फांसेया जोंनो साया होनायजों लोगोसे जोंनि हां लानायाव बाहायनाय अक्सिजेन गेस बेबायदिनो बननिफ्राय लानानै गादब बादाम बाथाम बेबायदिनो माखासे बाहाय बानायनायाव बाहायनायाव हेफाजाब होयो आरो बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो बिफाङानो जोंखौ हां लालाय हगारलायाव बेनो हेफाजाब होदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बिबारफोरा मा मा बिबारफोरखौ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
बिबार बुङोबाथ' जोंनियाव बिदिनो आ थन्था बिबार ओमफ्राय जोङो गोबां बिबार पदुम बिबार बिदि जोङो खौ मोननायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो दङ बिबारफोर जोङो जाय बिबारखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां नुयो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बिबारखौ नोंथाङा नुनो मोनो
जोंनि ओनसोलावथ बांद्राय गुबुन गुबुन मुंनि बिबारफोर गैसआ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दोङो औ बेबायदिनो नोंथांमोना बिदि कासन्दा ओमफ्राय राजजिता जबा गलाप थब्ल बिबार गेन्दि बिबार बेबायदिनो मालथि बेफोर बे दाउस्रि आइथिं बिबार बेफोर बिबारफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोना बुंदों नोंथाङादि बुंबाय बे बिबारखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनो अब्ला नोंथांमोन बिथांमोना बे बिबारखौ न'आवनो गायो ना बे ओनसोलाव बिदिनो रज'नानै थायो बेफोरो
जोंनि ओनसोलफोरावथ' आङो बांसिनै आं बि बिबार गायनानै मोजां मोनो बिबार बिफां गायनानै मोजां मोनो आङो नआवनो हारसिंनो बेखौ गुबुननिफ्राय जे मोनबोब्ला बेगरफोरखौ लानानै फैयो जेराव आङो बेनिफ्रायनो लाना फैयो आरो न'आव गायनानै दोनफैनाय जायो आरो आं औ नंगौ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिबारफोर दङ आरो मोजां मोनो बिबारखौ बिबार बिफांफोरखौ नुयो मोनसे सामथाइफोरखौ नुयोब्ला गोसोआ मोनसे रंजाखांनाय फैयो आरो बेब फोरखौ नुबबोयोथाय।
औ नंगौ बिदि बिबारफोरखौथ' जोंनि जायगायाव गोबाङै जोङो फुजा फोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बे बेफोरखौ माला बानायनानै जोङो साजानायजों साजानायफोरबो नुयो आरो बे बिबार खौ जोङो बेनि न'नि हाबलांग्रा लामाफोराव गायना दोनबाथाय जोंनिया जोबोद समायना नुयो आरो नोंथां। आरो खायफाफोराथ' बे बिबारनि बागानबो बानायना दोनो जेराव जोंनिया सुबुंफोरा थांनानै बै जायगाफोरखौ नायदिंहैयोबो आरो नोंथां।
औ नंगौ जबोोर समायना नुयो नङा हब्ला बिबार बारिखौ।
औ बेदि बिगार बागान बागान बनानै बानायनानै जोंनिया बिदि फानहैनायखौबो नुनो मोनो। आरो बेफोरजोंबो जोंनिया ओ बेफोरबो मोनसे फालांगिखौनो होनजायो नोंथां औ बिदिनो औ
मो मोजां नांङो बिबारफोरनियाव थानानै आरो माखासे बेवहाय जोंङो जेरै बे सिखिरिफोर बिदि सोबनायफोरखौ नुयो। आरो माखासे जोंङोनो जोलै बेगर होयो बिबारनिफ्राय जोंङो माखासे मोदोमग्रा बेसादफोरखौ बानायनो हायो साबुन थाव बेबायदिनो माखासे मोखांङाव लाग्रा मुवाफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। सेनफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो बेनो बिबाराबो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो। फुजा होनायफोरावबो
औ नंगौ थारैनो बे बेफोर बिबारनिफ्राय जोंनिया जेनेबा बेरेफोराबो जोंनिया माबा बेदे सो जोबनानै जोंनिया मरुसि बायदिसिनाबो मोनो न' नोंथां औ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ